खोनादों ना?
औ औ खोनादों बेस्थ' नामा ना?
बेस्थ'आथ' एसे बेस्थ' मोनो थेवबो बुंजागोन दे।
ए आं माबा मोनसे सोंनोसो रायज्लायनाया एसे गोबाव जागोन आरो माबा माबि सोंगोन नालाय ओंखायनो
अ माबामोन
मा होनो बिदिनो आं मोनसे फिसा बिजनेस खालामनायनि माबा सानगासिनो दं आरो बेयाव आं मेइेनलि आसार बानायनायनि बाथ्रा सानदोंमोन।
औ
दा बेयावनो नों माबाफोर हेल्प खालामनो हागोन नामा बानायनायफोराव बा आंथ' जेनेबा बिदि संनाय खावनायनि जेबो मिथिया नालाय। दा आसारफोरखौबो आं बानायफेराखै
औ
बिदिनो मा मानि आसार बानायबा मा जागोन ओमफ्राय साबसिन जागोन ओमफ्राय बिदिनो बानायनायनि प्रसेसफोरखौ एसे खिन्थाबा
औ आसार बानायनायाथ' जेबो नङा नंनायालाय ओरैनो नों मा बिनि बिजनेस बानायगोन नामा?
औ आं फिसा बिजनेस खालामग्रोनोसै माबा बिदिनो ससियेल मेडियाफ्राव लासै लासै माबानोसै आरो बिदिनो मोनसे ब्रेन्ड नाम होनानै
औ मोजाङालाय मोजां आसारनि बिजनेसा
औ बिबदिनो
ओरैनो मा माखौ लाग्रोगोन
ओरैनो दाथ' नै ओरै थाइजौ गोरलैनि सिजोन ना थाइजौ थाइजौखौनो खालामग्रोनोसै जेनेबा बोथोर बोथोर माने जाय बोथोरनि फिथाइखौ लानानै खालामनाय
औ औ औ
माबा दाथ' थाइजौबो गोरलै रा थांनाय बोथोर ना औ
बानायनो हागोन हानायालाय
औ
औ जेनेबा गोरायाथ' नङा थाइजौ बानाय आसार बानायनाया आलादा आसार बानायनायाबो जेबो नङा जों बानायबाय थाखायो नालाय
औ
जिखुनु जाया
हा
भिनेगार बायनानै लाबोनांगोन आरो औ जेनेबा मसलाफ्रा बिदिनो बानलुगोरान तेजपात ओमफ्राय जिरा ओमफ्राय गरम मसला
औ
ओमफ्राय बै मोनसे फासफुरन दङ ना बेफोरखौ लाबोबानो जाबाय आरो बेफोरखौनो होनानै बानायनो हायो जोङो संख्रि ओमफ्राय हालदै औ बेफोरखौ जोङो सुनानै मोजाङै एव नानै ग्रेन खालामनानै लाखायोबा दसेनो जायो आसार बानायनाया
औ ओमफ्राय माबाफोरबो बेसरफोरबो होनाय बायदि नुयो आं औ
औ औ बे बेसोरखौ सोरबा सोरबा जानो गोथाव मोनो होननानै होयो होजायो बेसराबो
औ बे थाव गोथांनिबो माबा जाबाय जेन'बा
औ औ आरामसे
थाव गोथांखौनो बाहायखायोना
थाव गोथां बाहायो औ गुदुं खालामनानै होनांगौ आसाराव औ
ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ फोरनि अनगायैबो बेदरफोरनिबो आं लासै लासै सानदों आरोना दा ओरै बयखौबो खायसेफोरखौ नुयोना जेरै अमानिबो बानायो दाउनिबो बानायो
बे माबा अमानि आसारा बिराद मोजां सेन जायो
औ
माने बेखौ बाहेराव थागोन बिराद मानसिफोराबो बिहरो नालाय औ गोजान गोजानाव थाहैग्राफ्रा अमा लकेलफोर बायनानै मोनजाया ना ओंखायनो आसारखौ जानो मोजां मोनो आरो
जोंना ओरै लकेल देसि अमा जायोना बे खोमा फिसा बेगुर माबा बेगुर गोबा बाहेराव थाबा थ' आरो अमाफ्रा मोनबाबो दाथ' मोनसै मोननाया होनबाबो बै फार्माव फिनाय माबाजों बिदिनो साप्लिमेन्टफोरजों देरनाय जायोना बिदिया एसे मोनामोबो मायोबो बिदियाव मानसि आसारखौ एसे जानो प्रिफार खालामो आरो
औ दानियाथ' नों जेरावबो हरनो हायोना जेबो प्रब्लेम गैया
प्रब्लेम गैया
औ
सानदों ओरै मोननैयावबो सोलिनाय अनलाइन डेलिभार खालामनाय ओमफ्राय बिदिनो खायसे मोजां मोजां दखानफोराव बिदिनो मोनसे ब्रान्ड खालामखागोन नालाय बिदिनो दखानफोराव हैनाय
औ
आरो लासैनो मोजां जालाङोबाथ' खायसे हटेलफोरजोंबो माबा खालामनो हायो
औ औ बे औ बे मिक्स भेसफोराथ' हाबायावनो बिराद अर्दार होखायो
औ औ बेखौनो खनसे मार्केटखौ हमनो हाबानो माने मार्केटआ गुवार जायो आरो
औ औ जों जेन'बा बाहेरानिफ्राय लाबोनाय आसारफोरखौ बाहायस्लाय स्लाय लकेल मानसिफोर मोजाङै बानायनायखौनो बाहायनो हायोना औ औ
दामफोरखौ एसे हानायमानि एसे माबायाव दोननांगोन आरो जेनेबा मार्केटनि दामफोरखौ नायनानै
औ मार्केटनि दामफोरखौ नायनानै दोनजायो
हाबाफ्राव एसे खम दामनिखौ माबायो नालाय औ
औ आरो बे माबाया औवा मेवाइनि आसारा बिराद दिडमान्ड
औ बेखौथ' औ औ दा एकदम ट्रेन्डाव दंथारोना बे औवा मेवाइया
औ औ बेखौ बिराद मानसिफोरा
ओरै अमाजों रोंनानै जानाय मानाय
औ औ
औवा बेखौथ' औवा मेवायावथ' माबा होआना बांद्राय ओरैनो पारमानेन्टल'सो खालामो खोमा।
औ औ जेबो होआ माबा मा होनो भिनेगार एसे होनानै दोनबानो जायो आरो बियो औ
बेखौबो जों खालामखानो हागोन दानो नै जेन'बा बैसाग मास जेत मास जाबायना मेवाय ओंखारनाय बोथोर जाबायानो
औ
बेखौबो समान समान लांफानो हागोन आरो ओरै थाइजौजों आरो नै एसे थांबानो
आंखाल गैयाना औ थाइगिर आसाराबो बिराद सेल जायो मार्केटवहाय बेखौबो बायेरायाव थाग्राफोरा बिहरनानै जायो। जिहेथु बाय्रायाव जेनेबा मार्केट फाव मोननो थाङा नालाय। औ मोजां आरो बेफोरबो
औ बिदिनो
लाबोनो हाबालाय मोजां
औ दा मार्केट हमनो थाखाय मोनसे जों फम जेन'बा फेसबुक माबा ससियेल मिेडिया पेजथ' बानायखागोन नालाय। मोनसे नाम लानानै दा बेयावनो जोङो लासै लासै सिगां समाव पस्ट खालामबाय थाग्रोनोसै। ओमफ्राय एसे मोजां फल'वारफोर माबाफोर जाबा माबानि थाखाय प्रमसन बा पाब्लिसिटिनि थाखाय माबा खालामस आरो एसे सोरखौबाफोर हमनो हायो।
औ जायो।
ब दाथ' मानसिफोरा ससियेल मिेडियाायाव नुनायखौसो बिलिभ खालामो।
औ औ
सोर मालायखौ जानाय नङाबा माबायो जानायनो लुबैनानै बिहरनाय मानाय बिदि थायोना।
औ माने मारकेटिं मोजांबानो बिजनेसा बिराद मोजां जायो आजिखालि
औ औ दा मार्केटिंआनो दा माने ससियेल मिडियानि थ्रुयैसो जाख
जाखायो औ।
दा ओंखायनो जों बे माबाया स्टार्ट जों आसारखौ बानायैनि सिगांनिफ्रायनो जों बे माबाखौ खालामनो हाखासिगोन ना मा सानदों आं माने बे फेसखौहाय ओ
आरो नै दायो किंसिलि बिराद अनसायो मानसिफ्रा बेखौ गोथाव मोनो होननानै आरो माखासे फास्टफुडानाय बानायनायावबो बे किंसिलिनि वेलखौ होनाय जायोना। मानसिपारी आरो आरो बे एसेयावनो खामानियाव सोलियो नालाय। बुरजा हलौनायखाय
औ दामा दामा एसे गोसाबाबो माने बेखौ माबायो आरो
औ
ओमफ्राय जों माबानिबो बानायनो हायोना बै बानलु बोरदोननिबो
हायो हायो
औ
बियोथ' मोजांबावसो
औ बेखौथ' मुलि बायदिबो माबायो
औ औ औ आरो ओंख्रि संनायावबो बे बानलु बोरदोननि आसारखौ होफ जायो हबा बेनि टेस्टा साबसिन फैबाय आरो गासिबो मानसियानो जेनेबा फोराननानै दोनजोबनो हाया नालाय औ
बे मा होनो बानलु बोरदनखौ आरो गोसाथार जाबाबो उदैफोर आलौा माबाया मा बिदि होनो ना मानसिफोरा
औ औ औ मानिे बेयो खुगायावल' आरो आलौवो आरो ओमफ्राय दाउ बिदै होनानै जानाय मानायफ्राव बिराद मोजां खामानि होयो
औ औ
बारा जिरा मस्ला होआाबाबो माने बेयो मोजां जायो आरो
औ मोनसे मुलि बायदि पावारबो थाबाय
औ औ
म दा बेखौनो लासै लासै थाब एसे थाबनो माबा खालामसै आरो ओमफ्राय माबाफोर हेल्प नांगौबा नोंनिसिम बुंहरफिनसै
औ औ बुंहरफिनबानो जाबाय
औ बानायनायावनो एबा बा पार्टनारशिपाव थांनानैबो खालामनो हागोन जोङो बिदिबाबो मार्केटआ गुवारसिन जागोन आरो बिदि सानै साथाम
औ
बा जों मालाय मानसिखौ मोनथ' थवाबाबो जों जोंनि सिनायनायफोरनोनो
औ
होग्रोनो हानाय बिसोरखौ ससियेलडिया जोंनि पेजावहाय पस्ट खालामनो हानाय
औ औ
बिदि ज लासै मार्केटआ एसे गुवार जालांबा जों मोजां प्रमसन भिडिअ'फोरबो खालामनो हाबाय
औ औ
उ
बिदिनो स्टार्ट खालामग्रोनो हायो लासैयैनो जिहेथु जोंनावनो दायो जोङो जिनिसफोरखौ खम समावनो मोनखायो नालाय ओंखायनो जोङो गावनि खाथि खालायाव मा मोनगोन बेखौबो बुथुमनो हाबाय बेराफारसेथिं जों बाजारनिफ्राय जोङो मा लानो हायो बेखौबो बुथुमनो हाबाय
औ
हेराव
आं बिदिनो थाब रायज्लायफिननोसै ओमफ्राय माबा मोनसे मोजां नाम सान गोसो
औ औ ब्रेन्डनि नामखौ औ जागोन दे
दे थाबनो राय्लायफिनसिगोन होनबा
दे औ औ दे